हेल' हेलौ हेल' औ खोनाबाय दा
हेल'
खोनाबायना आंनि फइस खौ‌ आंनि भइसखौ खोना दोंना हेल' खोनादों?
हेलौ औ औ एसे एसे खोना
आंनि भइसखौ खोनादोंना? अ बे नेथवार नेथ बे खोनाबाय दा मोजां खोनाबाय
औ दा खोनाबाय औ
ओ जों दा गथ'फो औ खोनाबाय आंबो खोनाबाय। जोङो गथ'फोर फरायनायनि सायाव रायज्लायनो अ ओ गथ'फोरखौ दानि गथ'फोरखौथ' जोङो बे उन्दैनिफ्रायनो ओ माने फोरोंनाय नुबोयो आरो स्कुलाव सोनाय नु बोयो जोङो गोदो जों थ' गोदो एसे देरखानानैसो पास बोसोर सय बोसोर जानानैसो स्कुलाव थां ङोमोन नङा होमबा गोदो। ओमफ्राय दानि गथ'फोरखौ जोङो थिन बोसोर साराय थिन बोसोर बिदियावनो माने इ स्कुलाव जोङो थिनहरनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बे बै एसे देरखानानै हरोबा मोजां जायो ना उन्दैयावनो बिदि हरोबा मोजां जायो होनना सानो नों इस्कुलाव
आंनि बायदिब्ला माने ओ एसे देरनानै थांनायखौ मोजां मोनो सानो आरो जेनेबा एसे बुजिनानै बुजिनो हानाय जानानै फरायनाय ओ फरायनाय मोजांसिन होनना सानो आरोना बेदिबा आङो
उम उम आङो
दिब्ला
आङो सानो बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ एक्सुलि बे फरायनायनि बा माबाखौ बारा जाबसिननायनिख्रुइ गथ'फोरखौ एसे माने बे मेन्टेलि एसे स्ट्रं जानायनि देहाया एसे स्ट्रं जानायनि थाखाय खेला गेलेहोनाय मानाय बेफोराव बांसिन माने गारजेनफोरा गोसो होयोबा साबसिन जायो होनना सानो आरो आङो बे एसे जु दि गथ'फोरखौ खेला गेले होयोबा बायदिसिना खाम माबा रंजानाय बाजानाय खालाम होयोब्ला बे गथ'फोरा थाबनो माने मेन्टेलि डेभ्लप जायागोन होननानै आं सानो आरो बे दानियाथ' मानसिफ्रा उन्दैनिफ्रायनो जोबरदस्ति क' क' अ आ ए बि सि डि एथ' गथ'फोरखौ माने जबर दस्थि फोरोंनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं
आरो बिजाबफोराबो माने आगोलनि बाय दि नंला आरो दानिया माने गोबां-गोबां बिजाब
नांनायनि बारा जाबाय उम
एसेबां गथ' फिसाखौ जेनेबा मेन्टेलि एसेबां प्रेसार होनाया थिक नङा होननानै सानो आरो
उम उम एसे माने बेलेग बेलेग ओ‌ जोङो माबाफोराव खोनायो आरो कान्ट्रिफोराव जोङो खोनायो जे इउटुबफोरावबो जों नुयो ओरैनो निउसफोरावबो जों खोनायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुंलाबायनायबो जोङो खोनानो मोनो आरो बेलेग बेलेग कान्ट्रियाव मा खालामोनो उन्दै उन्दै गथफोरखौ बिदिनो प्ले माबा थायोनो माने प्लेब प्लेब माबा एस मोनसे माबा खानानै होयो जेनो बे उमुखनिफ्राय उमुख क्लाससिम बियो खेलाखौनो गेलेनांगोन बा मोसानांगोन बा बिदि रंजा बाजा खालामनांगोन बिदिनो थायोनो माने जबद बिदि फरायहो होननाय मानाय थाया आरो बिन उनाव गथ'आ जेब्ला एसे देरगोन पास बोसोर सय बोसोर जागोन अब्लासो बिदि बिजाबनि थाखाय फरायहोनायनि माबा थायोनो माने इस्कुलावनो बिदिनो थायोनो बिसोरना माने इस्कुलावनो बिदिनो थाखायो माने गथ' गथ'फोरखौ बे साराय तिन बोसोरनिफ्राय पास बोसोरसिम बे गथ'फोरा गावनि गोसोबायदि सोरबा सावगारि आखिगोन सोरबा खेला गेलेगोन सोरबा मेथाइ खनगोन सोरबा माबा खालामगोन बिदि माने गोसो बायदि खालामनो मोनो आरो पास बोस बोसोरसिम पास ओमफ्राय उनाव सय बोसोर पास बोसोरनिफ्राय एसे लेखा फोरोंबाय सय बोसोरनिफ्राय एसे लेखा फोरोंबाय बिदि माने स्टेप बाय स्टेप थाङो आरो खिन्थु जोंनि माबायाव जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव माने जबरदस्ति एकदम बिजाब सयखान सातखान थायो गथफ्रा माने थिखो हालायै बिजाब लांनाय नुयो जोङो मालाबा मालाबाबो दफोर बेफोरो एसे माबा गा-गाज्रि बायदि नुहुरो आरो माने गथफोरखौ मेन्टेलि
अ म औ
आरो दानि गथफोरखौ मा खालामो गोदो माने जोङो गथ'फोरखौ जोङो बिमा बिफायाजों आराम थानाय नुयोमोन बा लोगोफोरजों दसे एनै नुयोमोन फुङाव सिखारना फरायोमोन मोनायाव फरायोमोन दानिया मा खालामो गथ'फोरखौ माबा ओंखाम जानोसै समावबो फरायहोनोसै समावबो मबाइल जोंनो माने मबाइलखौनो हगारनानै होनाय नुयो आरो माबाखौ बिमा बिफाफोरखौ एक्सुलि फरायनाय समाव एदम मोजाङै गोसो होना फरा फरायहोनाय जों नुनो मोनो आरो बिसोरो ओ एसे गथआ माबा जाबानो मब मबाइलानो मबाइलखौ गारजेनफोरा होयो नै मबाइल नाय होननानै एक्सुलि बे समाव बे गथफोर फरायनाय बा बा सोलोंनायनि सम नालाय बेयाव मबाइल सबाइलफोरखौ बारा होनाङा आरो नांगौबा गथफोरजों दसे गेलेहैथों बेयावबो बेयाव नलेज बारायगोन
औ
माबा मोनसे रोंगोन बेयाबो बेयाव बा एसे माबा माबि ओ भिबौजों थाफाबाय बिबौनि माबा हेबनाय मानायफोरफोरखौ एसे सोलोंबाय बि बिदिनो माने मोनसे इनभारमेन्टखौ मोनो आरो खिन्थु मबाइलजोंथ बिदि माने गाज्रिसो जायो आरो
औ औ
ओंखायनो फरायनाय गथ'फोरखौ आंनि मथेब्ला बिदि माबा नांङा आरो जेनेबा मबाइल सबाइलफोरखौ होनांङा आरो बिदि होनना सानो
औ औ
उम ओमफ्राय नोंसोरथि मा बायदि बिदि फरायहोनाय मानायफ्रा
फरायहोनायाथ' ओ साराय तिन बोसोरसो जाबानो माने स्कुलावओै हेगार हरो आरो स्कुलनिफ्राय फैनानै ओ टिउसन बेलासे बिनो माने ओ बाय टरसार टाइपनि नुनो मोनो आरो सा जेनेबा आरो जेनेबा दानिफ्राथ' बिमाफोरा माने ओ मबाइल खिन्थिना दोनो माबा मोनसे एसे गाबबानो बिदि माने अयबासास खालामदावो नालाय गथ'फोरा माने मब मबाइल नंङाबा ओंखाम जाया ओ इदि जानाय नुनो मोनो आरो
ओ
उम
ओमफ्राय नोंसोरथिं गथ'फोर फरायनाय माबाफोरा माबायदि माने बयबो गारजेनफ्रा स्कुलाव थिनहरो ना द्रप आउट जायो नोंसोरथिं
जोंनि सिंजा जोंनि सिंजाथ' माने थिन हरो आरो बिदिनो सकुलाव
बयबो फरायहोयोना नोंसिथिं
फरायो
ओ ओमफ्राय अंकन बायदिफोराव ख' फोरोंह माने अंकन बायदिफोराव गथ'फोरखौ थिनहरो ना थिनहरा फरायनो गामियाव‌ अंखनबायदि थायो जे
औ औ थिनहरो थिनहरो
अ साबे बेसे गथ'फोर जायो ओरैनो नोंसोरनि अंगन बायदिफ्राव
अंगनबादियावथ' आंथ नुवाखै नुनाया आं नुफेराखै एसे गोजान जायो नालाय एमानबो मिथिस्लाबा
अ आरो नोंसोरनि गामियाव एल फि स्कुलफोर दङ ना फरायनो गथ'फोर फरायनो अ गथ'फोर बिराद बुरजा जायोना
अ बुरजा जायोआनो
ओ नोंसोरथिं ओरैनो मे मेट्रिक होनायफ्रा माबायदि रिजाल्टफ्रा माबायदि जायो नोंसोरनिया गथ'फोर फरायनाय मानायफा
रिजाल्टफोराथ' एसेबांबो होनजाया नङा माने थिगानो थिगानो होनजायो जेनेबा ओ बिदिनो ओरैनो सिम्पोल फार्स्ट इदि इफोरबायदि मोनो आरो सेकेन्ड ओरै डिभिजन मोनो स्टार बेफोर बायदि थांफेराखै आरो गामिनि फ्राय‌
ओ ओ ओ
उम
अ
नोंथांमोननि खैजा मा बायसा‌
थ' फरायनाया फरायनो थिनहरो से ओइटि पारसेन्टसो माखासेफोरा सोरबा सोरबा गथ'फोरखौ फरायहोनायखौ गुरुतथ' होनायखौ नुवा आरो फरायबा फराय फरायाबा था बेफोर बायदि जोङो खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बारा माने गारजेनफोरा फरायनायनि फारसे ओ सांग्रांथि गैयै बायदि नुयो आरो जोंना टाइमा जोब्बाय लाखोथ'नोसै हबाना गोजोनथों दे दे